औ अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा मारै दं?
अ आं मोजाङै दोङो नोंथाङालाय?
बा जों दिनैस जानाय लोंनायनि सायाव साव सावरायनोसै ना?
औ
ओ आङो नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा नोंनि ओ नोङो ओ मा जानानै मोजां मोनो?
आंङ बर'नि ओंख्रि बिदिनो ओ सबाय ओंख्रि ओमफ्राय अनला खारै बिदिनो जानो मोजां मोनो खारै ओंख्रि।
आस्सा ओमफ्रायहायो नोंथाङा बानायनो गोरों माबाखोहा अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ गाव सङो ना सोरनिफ्रायबा ओ माबानानै सङो सोरबा संनायखौहाय जायो?
आंथ' बिदि सं ना संनाय जाया माने आङो बेलेगाव थायो नालाय जोंहा ओ मा संनायखो जायो आरो आङो।
अ होमबा नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि संनो रोङा ने
ओहो रोङा संफेराखै माने प्रसेसखौ मिथिगौ अनला संनायखौ बाट संफेराखै आरो
नारजिखौ मारै सङो ओमफ्रायहायो नार्जिखौथ' बिदि सङो आं नोंनो खोन्थानो नार्जिखौहाय फार्स्टावहाय ओ सुनानै लाबाय सायनानै लाबाय नार्जिखौथ' बबेनिफ्राय बानायो बेखौथ' मिथि खायोना
बेखौ मिथिगो
ओमफ्राय नार्जिखौहाय सिगाङाव सायनानै लाबाय सायनायनि उनावहाय ओ नार्जिखौहाय ओ मोजाङै सोमहाबनानै दोनबाय आरोना दसे माने एसे टाइम सोमनानै दोननानै औ सङैनि सिगां उम ओमफ्रायहायो दसे दोननानै ओमफ्रायहायो बिनि उनावहाय ओ सुनानै लाबाय ओमफ्रायहायो खारैजों फाय नार्जिखौ रुयो आरो ना ओमफ्रायहायो रुनानै खारैजों रुनानै बियो ओ ओ रुयोबा बिखौहाय साग्लिबाय साग्लिनानै नोङो अमा बे दरजों ना दाउ बेदरजों माजों संनो गोसो बेजोंहाय नोङो संनो हाबाय आरोना
औ
ओमफ्राय थाव माबाखौथ' अमाखौथ' जेरै ओंख्रि सङो बिदि संबाय ओ सामब्राम बानलु होनानै थावावहाय होबाय बिनि उनावहाय अमा हरबाय ओमफ्रायहायो ओ बिनि उनावहाय अमाखौ मोनहांजाबा नारजि बे खौहाय ओ बै साग्लिनानै दोननाय नारजिखौहाय होसनबाय आरो ना बिदि आरो ओ ओरैनोथ' बर'नि ओंख्रि नारजिया जानो मोजां मोनोना
ओ जाया आङो ओरैनो इसे गो गोखाखौ सोलायो
ओमफ्रायहायो मा होनो उम ओ अनलाखौ जायोना जाया?
जायो अनलाखो
अनला ओमफ्रायहायो नाफामबोथ' दङ जोंना बर'नि ओंख्रि
औ ना फाम
उम उम नोंथाङा नाफाम खौ बोरै बानायो बेखौ मिथिगौ
ओहो बेखौ मिथिया माने एसे मिथिगो ओ मिथिजोबा आरो प्रसेसखो बानायनायखौ
ओरैनोथ' बर'नि
औ मिथियो बा एसे फोरमायना होदो
अ आंबो एसे एसेबां मोजाङैनो मिथिया माने आंबो जाया नालाय एसे खम माबायो बानायनायखौ आं नुवाखै माने ओ ओरैनो बायनानै लाबोनाय ओमफफ्राय फाननाय बिदि बिदि आरोना
औ आं मिथिनायाव ओरैनो माने थास'खौ ओ हानानै फोरान नांगौ होना फासटाव? ओमफ्राय ना गोरानखौ फोराननानै बिदिनो हासुुंआव सोना दोनो जों होथेनानै गोबौैनो ओमफ्राय साननैसो थानायखौबोहननानै जायो। बिदिनो मोजां प्रसेसआ
औ
माने मोजां फुल मिथिजोबा।
ओमफ्रायहायथ' संनो गोरों
संनो मोनफेराखै
अ दिनै मा होनो दिनैहाय, ओ मा जानाय नोंथाङा?
आङो? अ दिनै दालि जादों ओमफ्राय बिदिनो जोंना जोगोनार ओमफफ्राय आलु इदि एवनाय होदोंमोन।
अ अ जोगोनार जोगोनारखौहाय मा होनो नोंथाङा माबायदि सङो?
जोगोनारखो बिदिनो हाना लाबाय हानानै थावआव ओ एवना जायो आरो जेनबा ओ एसे मस्ला मस्लि होनानै औ दैदो दै होनानै
ओ रुनानैबो जायोना? रुनानैबो जाजायो ना?
जानो जाजायो बाट आं इदि जायाखै आरो जाफेराखै
ओरैनोथ' नोंथाङा बर'नि ओम ओंख्रिफोरखौथ' मोनथियो जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रि
औ मिथियो जेरै सबायदो साम' सबायदो साम' अनला खारै ओमफ्राय नारज जि बिदिनो गोबां दोङो
उ सबायजों साम' नोंथाङा स मालाबा माबा सब साम' हमफेरबाय साम'खौ दैयाव लायफेरबाय नामा?
औ औ ओरैनो ओ बिदि हाखरफोर सारनायाव खनफेरबाय आरो दैमाफोरनिफ्राय
उ उ साम'खौथ' ओरैनोथ' साम'खौहाय बेलासि बेलासियाव बांसिन मोनो आरो मोनायाव बांसिन मोनोना?
औ औ नोंथाङा जाफेरबाय ना?
औ आंथ' जाबाय औ जायो आंबो
ओ गुरनो थांफेरबाय एबा खननो थांफेरबाय साम'खौ
ओ साम'खौथ' औ खननो थांबाय खनहैयो जोंना खाथियावनो दैमा दंना दैमायावहाय मोनो आरो खनबानो मोनो बिराद साम' दङ माने खननोल' माने मोनसे जायगायावनो नोङो जागासेखौ मोनखागोन आरोना ओरैबायदि सा साम' मोनो आरो जोंनाथिं गोसो बायदि जानो हायो अ
एसे ओ अबावबा मोनो अबावबा मोना बिदि जायो आरो
औ माने औ गोदोज जेरैमोन बिदि नंलाना? दायो माने दै फै दै फैगोन ना दाथ' दैजलां सम माने दायो साम'खौ मोननाया बिराद गोब्राबसै आरोना जेब्ला दैया मायलांगोन रानलांगोन होनोमबासो मोनगोन आरो। यै दैजोंनो बियो साम'आ बुखार जालांङो मोनै थाया दै दे नानै
ओ जागा सोलायबाय थायो।
औ जायगा सोलायबाय थायो। मोनसे जायगायाव थाबाय थाया बिसोरो बेथ' दै दै रानबा बिराद मोनो।
औ
साम'खौथ' संनोथ' रोंङो ओ संनो रोंङो ओ संनो सो नानै देयो। खननानै लायो खननानै लायनानै फाय साम'खौ दे फैयो देनानैहाय सुयो। साम'खौ साफा खालामनो नोंथांङा मा मा बाहायो?
ओ बिदिनो जोंना माने फिनदो माबाखौ एरख'यो बेनि खुगाथिंनिफ्रायदि मोनस माबा दोंङो बेखो पिन देर खयो ओमफ्राय बेनि खिथुखौ एस ए दानख्लाबो माने ओइ फार खो
औ
औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय मोजांङै औ मोज जांयै ओमफ्राय हुख'नानै सुयो एसे मोजां जांङैनो सान्द्रियाव बिदिनो मोजां सुना लायो आरो औ दैयाव सोमग्रोना दोनो लाबोनानैै खानसेफोर नंङाबा साननै बिदि सोमना दोनो।
अह जोंथ' बेर हरसे औ जों हरसे स सोमनानै दोनो आरोना दा बेलासियाव लायबायबा दा हरसेखौ सोमनानै दोनबाय। गाबोन फुङावहाय जाबाय आरोना माबादेबाय। ओरैनोथ' सोरबा सोरबा साम' साफा खालामनो लिबुबो बाहायोना लिबुआवबो सोमोना साम'खौ। लिबु एसे होनानै औ। माबानायनि उनाव देखांनायनि उनाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय सोरबा सोरबा संख्रिबो होयो एसे एसे। साफा जानायनि होननानै। मैस्थाजोंबो हुयो। सोरबा सोरबा साम'खौ हुनायाव आरोना
मैला जाना थायोना
उम। बादिनो नोंथाङा मा माजों जाफेरखो साम'खौ?
बिदिनो सबायजों जाफेरबाय ओमफ्राय ओ साम'खौदि माबाखो सिंनिखौ दिहुननानै एवो
औ बिदिबो औ औ।
औ बिदिबो जाफेरबाय। ओमफ्राय मैथा दोबो बिदि दिहुननाय एवनायखौबो जा फेरबाय आङो।
उ मैथाजों बैथ' मोनसे साम'आ थ'लादायसो जायोना। साम' लादाय।
सामु लादाय औ।
औ साम' लादायखौथ' मैथाजों मैथा नङाबा मैथा बांगाल मैथा मैथा गोखै नङाबा मैथा बांगाल जों गोथाव जायो होनना बो
औ
नैबे टमेट फोरजों बिराद गोथाव जायो साम'आ सबायजों जायाबाबो टमेट जों जायो आरो सबायजों साम'आाथ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय
बांसिनानो सबायदो साम' जानाय जायो
औ बांसिनानो बेखौनो जानाय जायो आरो बेखौनो बाहायनाय जायो।
ओ आरो पुरनिमा पुरनिमा टाइमाव ओ बे बेयावबो बांसिन साम' जानाय जायो आरोना
औ
मोनसे फोथायनाय दोङो
पुर्निमा टाइमाव जायोमोन ने?
जोंना इ अखाफोर ओंखारनायाव अखाफोर दानसोरां जानो ओंखारनायन जिखिजाया मोनसे इदि टाइमाव
औ औ मोनसे समावथ साम'आ बिदै गोजा जायोना?
औ औ
दे नोंथां होनबा उनावहाय सावरायफिननोसै
औ दे दे